खोनादों
नोंथाङा मा खालामगासिनो?
ओरैनोसो दंलाबायो।
ए होनब्ला नोंथाङा
बर'फोरनि मा होनो बैसागो फोरबोनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा
आं बेखौथ' बारा बुं फोरमायजोबनो हानाय नङा नोंथां नोंथाङानो फोरमायग्रोनो हागोन नामा
औ नोंथांना जोंना मा होनो बैसागो फोरबोआ जोंनिया सैथ्र' दाननि मा होनो जोबथा साननिफ्रायनो जायो आरोना जोंनिया सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालि जोंना मा जायो मोसौ बैसागो फालिनाय जायो आरोना जोंना मोसौ बैसागो खालि जोंना मा मा होनो मोसौखौ जोंना सिबिनाय बा फुजिनाय जायो आरोना जोंना
औ औ
बेयावनो मा होनो जेनेबा थौ बा सारायफोरनि हांगार हख'ना लानानै थाव गुबैजों मा होनो लागायनानै बेखौ जोंना नोलो बा थाराय थायोना बेखौ मोनथाम ओरै खाथुमनानै जोंना मा थफा थफि मा होनो दखर दखर फोथा फुननानै होनाय जायो आरो ना ओमफाय बिनि अनागायै जोंना बिबार मालाफोरखौ सुनानै गानहोयो सोर सोरबा बा दावा फिथाइफोर बै समावथ' जोंना दावा मोनोना बिनि अनगायैबो जोंना मा बिनि उनाव मा जोंना न'आवनो मोननाय जोंना लाव फिथाइ फान्थाव हालदै हानानै जोंना मा बेफोरखौबो मा होनो टेवलजों जोंना ओरै माला बायदि माबा खालामनानै लायो आरोना न'आव थुनो थाखाय ओमफ्राय जोंनिया मा खालामामो राइदों थायोना मोनसे सुगोनां राइद दों बेजों बायदि गिनो बिबां ओमफाय मोखोना बिबार बेफोरखौ मा होनो मोनसे मोनसे लानानै जोंना न'खरनि खना खना मा होनो दरखं बा लामाफोराव मा जोंना थुयै थुयै होनाय जायो आरो ना जोंना ओमफाय बेबायदिनो आरो जोंना मोसौखौ थुखैनो लांनाया जोंना बै सिगाङाव जों आं बुंदोंमोन ना हालदै माबा फान्थाव ओमफाय लाव हानानै लानाया बेखौ जों मा होनो सारै सारै जोंना मा होनो लाव जा फान्थाव जा मा होनो बोसोरै एर हानजा हानजा ओमफाय जोंनि मोसौआ बलद बलद जा इदि होननानै मा होनो सल' खनै खनै जोंना मा मोसौखौ थुखैनो दैमासिम होलाङो आरोना जोंनिया मा जोंना मा होनो बर'फोरनाव सिगाङाव मा होनो दैमायावसो थुखैयोना बांसिन मोसौफोरखौ मा होनो फोरखौ हगारनानै लांनानै बिदि होनै होनै जोंनाव आरो थुखैहैयो आरोना थुखैनो लांनायाव नामा जोंना बे गनफोर लावथिफोरजों बुनो मोना आरो ना जोंना मोनसे नेम दङ ओमफ्राय मा जोंना दिगि लेवा मानसे लायोना बेजोंसो जों मा होयै होयै लाङो आरोना बेबायदिनो जोंना ओमफ्राय बे लाव खान्थाफोरखौ हानानै सारै सारै बेबायदिनो सल' खनै खनै लांनानै थुहैयो आरोना थुहैखांनायनि उनाव जेब्ला मा होनो सोरबा सोरबा मा हाना होयो मोसौखौ जेनेबा उदाङै आगारनानै होनाय जायो आरोना ओमफ्राय जेब्ला मोनाबिलि जागोन होनब्ला मा होनो गोदान फागाजों मा होनो खायो आरो ना गोदान दिरुंजों मानो होनबा जोंना मोसौ बैसागो नालाय जोंना मोसौखौ एसे मान होनाय जायो आरो ना जोंना मा होनो बिनि उनाव माबा जायो जोंना अखानायनायै जोंना मा होनो मानसि बैसागो जागायो आरो ना मानसि बैसागुआ जोंनिया मा खालामो न'फोरखौ जेनेबा सुस्रांनानै बा लिरस्रांनानै बाथौफोरखौ जेनेबा गावबागाव नेम बायदि जोंना मा इसोरखौ सिबिनाय जायो आरो ना जोंनि बर'फोरनि मा होनो बैसागोआ जोंना मा बयनिख्रुइबो देरसिन मा रंजालि फोरबो होननानै जों मोनो मानिनाय जायो आरो ना बेयो मा होनो मोनसे आबादजों सोमोन्दो गोनां फोरबो जोंना बे बैसागुआव जोंना मा सौरायबो देनाय जायो आरोना जोंना सौराइया मा होनोबा जोंना माइब्रा माइरंनि जायो बियो जोंना माइब्रा माइरं जेनेबा एसे नों बेसेबां सौराइखौ बेसेबां बुरजा सौगोन बे जखानि जों मा होनो खालामनांगोन सौराइखौ एसे सोम गोन आरो ना सोमनानै लानानै बिनि उनाव बोखांनानै दसे दैखौ सर' होनायनि उनाव जों मा साराय गुदुंआव एवनानै लाद्रा लाद्रा खालामनांगोन ओंखाम बायदि दै सारस्रो सारस्रो एवो बेनि उनाव बेखौ जों मा उवालफ्राव जों मा खालामनांगौ दे दा देनांगौ आरोना जोंना
औ
बियो जेब्ला मा होनो एसे जेब्ला बेखौ मा होनो एसे मा होनो दाब्ले दाब्ले जायो होनब्ला बेखौनो मा होनो सौराइ होननाय जायो आरो जोंना बे सौराइखौ जोंना मा बैसागोआव ज' जोंना जानाय जायो आरोना जोंना मा होनो बेखौ जोङो मा एसे सिनि होनानै एबा गाइखेर दाखाफोर जायोबा जोंना जोबोद गोथाव जायो आरोना। माने गुरैबो जायोना जेनेबा साहा गाइखेर साहाफोरजोंबो जायोबा लाल साहफोरजों जेनेबा गाइखेरफोर गैयाब बिदिनो जायो आरोना ओमफ्राय बेबायदिनो न'खर न'खर जोंना मा मागिनायफोर हुदाबो दंना जोंना फुंनि जानायफोरा जोब्बथाय जोंना मा खालामो न'खर न'खर जोंना मा होनो मागिलायनाय हुदाबो दं आरोना जोंना जेनबा सेंग्राया सेंग्राजों सिख्लाया सिख्लाजों बुरैया बुरैफोरजों गावबा गाव लोगो मा होनो गथ'आ गथ'फोरजों बोरायफ्रा बोराइफोरजों बेबायदि मा गावबागाव ज' ज' जानानै जोंना गवबा गाव लोगो लोगो ज' जालायनानै मा गामिनि ज जानानै जों ना मा न'खर न'खर मागिलायनाय हुदा दं आरो ना बिदिनो। ओमफाय बे बे मागिनायाव जोंना मा सोरबा सुबुंफोरा मा दं बेखौनो मा होनो हरो आरो ना जोंना बेयाव मा जेबो मोनसे थि दाबिलाायनाय थाया जेनेब सोर सुबुंफ्रा अननानै हरो जाखिनि सोरबा फैसा हरो सोरबा माइरं हरो बेबायदिनो जोंना गोदोनिफ्रायनो नेम दं आरोना ओमफ्राय बेनि उनाव बे मा होनो मागिनो नानै मोननाय माबाफोरखौबो जोंना ज' मा होनो रानलायनानै लायो नङाबा ज' जोंना माबा मोनसे जानाय जायो आरोना जोंना। ज' जालायनाय रंजा खुसियै। बिनि उनाव जोंना मा गामियाव माखासे हाबाफारिफोर लानाय जायो आरोना जेरै हारिमुवारि मा होनो जोंनि हारिमुखौ मा होनो रैखा खालामबोाय बेयो जोंना बेनो मोनसे हारिमुवरारि फोरबोबो ना? जोंना बेखायनो बेयाव माखासेनो माखासे बादायलायनाय गेलेनायफोरबो लानाय जायो आरो माखासे हारिमुवरारि दिन्थिफुंनाय मोसानाय, मेथाइ, खननाय फेस्ला दिन्थिनाय बायदि रोखोमनि मा होनो जोंना हाबा फारिफोरनि बादायलायना लानाय जायो आरोना बेयाव मा होनो जेनेबा जों बेयाव जेनेबा गामिफोरनि सुबुंफोरनि माबायदि रो-रोसोनाव मा रोंगौथि दं बेफोरखौबो जों नुनो हायो ना? बेनि थाखाय आरो जोंना माखासे हारिमुवारि दिन्थिफुंनाय बेफोरनि जोंना मोसानाय मुसुरनाय जोंना मा जोंनि मा होनो दोरोङारि गाननाय जोमनाय जोंना दख'ना फास्रा बेफोरखौ माबानाय मा होनो बेफोरखौ गाननानैसो जोंना मोसानो होनाय जायो आरोना दख'ना फारसा आरो मा होनो हौवाफोरा गामसा बा आर'नाइ गस्ला आरो बिनि उनावबो मा होनो जोंना सल' खननायावबो जोंना बर'फोरनि माखासे दोरोङारि दामजु खौ दामनानैसो जोंना सलखौ खननांगौ आरो जोंनाै हारमनियाम, जाबख्रिं, मा होनो खाम, जथा, सिफुं बेफोरजोंना मा होनो बर'फोरनि दोरोङारि दामजु दङा होन्रा गोदोनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय। ओमफाय बेबायदिनो जोंना मा बेबायदि गाजा गोमजायै जोंना खुंनाय जायो आरोना ओमफ्राय बेबायदिनो मा होनो जेब्ला जोंना फैयै फैयै जेब्ला बैसागुआ जोंना बिसन सान थाङो होनोमबा जोंना माबायो साथिथि जानाय होनो जोंना बेखौ माखासे मा होनो गोखा गोखै मैगंफोर खांनानै बेदरफोरजों जानाय जायो आरोना। दा बेखौ जायोब्ला जोंना मा होननानै फोथायो जोंना माने बेराम आजार खारो होननानै फोथायनाय दं आरोना।
औ
बेबायदिनो मा होनो बैसागुआ मोनसे मा होनो आबाद गाहायबा आबादजों सोमोन्दो गोनां जोंना बर'फोरनि मा होनो बयनिख्रुइबो आंगोसिन फोरबो आरो ना। बेनि गेजेरजों जोंना मा माखासे मा होनो दोरोङारि हारिमुखौ रैखाथि होनो आरो बर'नि हारिमुखौ मा होनो फोथांनानै लाखिनो थाखाय जोंना बोसोरफ्रामबो मा होनो थैस्र' दाननि जोबनायनिफ्राय दा बैसाग दानसे मा होनो जोंना बैसाग दाननि स्नि सानहालागै जोंना बे फोरबोखौ मा होनानाय जायो। खुंनाय जायो आरोना जोंना बोसोरफ्रामबो बैसाग दानाव बा सैथ्र' दाननि जोबनायनिफ्रायनो जोंना सैथ' दननि जोबथा सान बेबायदिनो मा होनो गाजा गोमजाय जोंना फालिनाय जायो आरोना बे फोरबोखौ अब्ला नोंथाङाबो मा होनो माबाफोर सावरायनो गोसो दंब्ला फोरमायनो हाबाय
औ दा नङाथ' जोंनि माखासे फोरबोफोरनि सोमोन्दै गोबां सावरायलांबाय नङा होमबा नोंथां खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
ओ दा बेफोरावनो जोंहा गोबां फोरबोफोर जेरै बैसागु फोरबो मागो फोरबो खेराइ फोरबो बेफोरबायदि आरो बोथोरजों सोमोन्दो थानानै आबादजों सोमोन्दो लाखिनानै खुंनाय जायो। बैसागु होननानै बुङोबथ' जोंहा मोनथिखायो जे बियो मोनसे बर'फोरनि एंगार बे मोनसे फोरबो बेयो ओ जोंनि मा होननानै बुङो बे मोनसे आमाय थुखुलु बायदि होननानै बुंनो हायो नङा होमबा बिखनो बायदि बियो मोनसे एंगारनो बेवहाय गुबुन गुबुन हारिफोराबो गावबा गाव जेरै असमिया हारिफोराबो बिहु गावसोर बे बैसागु फोरबोखौ बिसना बिहु होननानै बुङो बिसोरबो फालियो जोंनि आसामाव थानाय माखासे हारिफोरानो ओ बिदि बैसागु फोर खौ फालिनाय जायो आरो दा जोंना बर'फोरना गुबुनफोरनिफ्राय जोबोद आलादा रोखोमैनो जायो आरो नङा होनब नोंथां बे बैसागुखौ जोंहा नोंथाङा बुंलांखानाय बायदि जेरै बैसाग दानाव खुंनाय जायो। औ बेबायदिनो जोंहा मोसौ मोस थुखैग्रोनाय बेबायदि जायो आरो गामिनि जेरै बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला उन्दै गथ'फोर गासैबो हानजा हानजानि ओ फोरबोआवहाय रंज रंजालायनाय बेबायदि जायो आरो ओ उन्दैफ्रा गेदेरफोरखौ मान होनाय ओ आरो गिदिरफ्रा उन्दैफोरखौ अन्नायजों बोर होनाय बेफोरबायदि गावजों गाव मान हो मान होलायनाय आरो अन्नाय जासिलायनाय बेबायदिया बैसागु फोरबोआव जायो आरो खालाव जोंना बांसिन मा उन्दैफोरा बैसोआव उन्दैफोरा देरसिनफोरनो मा अननाय मान हिसाबै जोंहा गोबां बेबायदिनो माखासे ओबा ओ अन्थोबफोर एबा गिफ्टफोर होनाय बेबायदिखौ जोङो नुनो थाङो आरो दा बैसागु बोथोराव जोंहा मा जायो ओ गासिबो गामि नाङैनो मा रंजाखायो आरो रावबो बेवहाय थाया रंजाया लासेै गासिबो बोराय बुरिनि गोसोआबो बेहाय रंजाखाङो आरो रावनि गोसोया रंजाखांयालासे थानो हाया आरो दा बे बैसागो फोरबोआवहाय ओ जोंनि बर' हारिनिनो गानग्रा जोम ग्रा दख'ना आर'नाइ फालि बेबायदिनो जोमग्रा आरो गहेना पाथि बेबायदि गाननानै आइजोफोरा ओंखारो आरो हौवाफोराबो जेरै गामसा आर'नाइ बेबायदि लानानै ओ ओंखारो आरो बे समावहाय जेरै हिनजावफोरनि गेजेराव दख'ना गोमो जोमग्रा गोजा गस्ला गोजा बेबायदि बिबार खर'आवहाय गोजा बेबायदि थुलाय लायो आरो गहिनाफोर जेरै सना फुलफुरि सनाफोर बेबायदि ओ झुमखा गोमो बेफोरबायदि गाननानै माला गाननानै बे बैसागो फोरबोआवहाय ओंखारो आरो गोदोनि समावथ' नाथाय बेबायदि ओ माखासे गानग्रा जोमग्रा गहेना फार्टिफोरखौ बायनो हायामोन नाथाय मा खालामोमोन गेदोना ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे बिबारफोरखौनो खर'आव थेबनानै लायोमोन आरो जेरै जबा बिबारफोरखौ खर'आव थेबनानै लायोमोन समायना नुनायनि थाखाय आरो खोमायाव खेरा खालामनो थाखाय माखासे फुलफोरखौसो खोमायाव लायोमोन बेबायदि खालामोमोन आरो बिदिनो समायना रमायना ओंखारनानै गाननानै देलायनानै ओंखारोमोन आरो गोदोनि सुबुंफोरा आ
बे जोंनि माखासे गाननाय जोमनाय रंजानायजोंनो जोंहा बर' हारिनि माखासे सिनायथिफोरा बेरखाङो आरो गोदोनि सुबुंफोरा बांसिन मा गावबा गाव खुगा मेथाइ खननानै मोसायो रंजायोमोन आरो ओ हौवाफोरा दाम दामजु दामो जेरै औवानि गरखा औवानि माखासे गरखाफोर बेबायदि ओ दामनानै ओमफ्राय बिदिनो सेरजा खाम सिफुं थरखा बेफोरबायदि लाायग्रि बेफोरखौ दामनानै मा मोसायोमोन आरो गोदोनि सु सुबुंफोरा बर'फोरा बिदिनो रंजायोमोन आरो दानि बायदि आथिखालनि बायदि बे केसेटआव मोननाय मबाइलाव मोननाय बेबायदि गानजों मोसायामोन आरो गावनो गावनि जेनो खननानै ओ एदावलायनानै मोसायोमोन आरो बेबायदि दा गोदोनि बैसागु रंजानाया जोबोद मोजांसिनमोन आरो जाय न'खरावहाय मांगि होयो मोसाहैयो बे न'खरा माखासे अननाय नि गेजेरजों माखासे जेनेबा गाव जेरै हायो एरै दानफोर हरनाय बेफोरखौ नुनो मोनोमोन आरो आरो जाय ओ दान हरग्रा बा जाय न'खराव जोङो ओ मोसाहैयो रंजाहोयो मागि होयो बै न'खरफोरनि बिगोमाफोरखौ गासिबो जोबनायावहाय मा खुलुमस्रांनानै मान लानानै बोर लानानैहाय फैनाय जायो आरो दा बेफोर जोंहाथ' बैसागुआ बिदिनो गोदोहाय दानफाहालागै खुङोमोन नाथाय आथिखालाव स्नि सानबा ओ बिनि खमबो खुंनाय नुसै आरो ओमफ्राय बे मागिनानै मोननाय माखासे बिदिनो ओ माइरं मैगं थाइगं दावउदै फोरखौहाय मा जायोमोन ओ फोथारफ्रावबोा गामियावहाय मा जायोमोन ओब ज'यैहाय जायोमोन आरो संनानै जानानै रंजायोमोन आरो बेयाव जानाय लोंनाय आरोबावबाव खनसेबाव बयबो गामिनि रंजायोमोन आरो बेबायदि रंजालायनाय बेरखाङोमोन सोरबा बेयावहायनो खेला दुलाबो लायोमोन नङा होमबा नोंथां बेबायदि आरो जाय जेरै गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो हानाय खाबु मोनोमोन आरो बेफोरजोंबो जोङो ओ गुबुन गुबुन ओ बै गथ'फोरखौ जोङो गुबुन गुबुन आयदायावहाय बाहागो लाहोनानै बिसोरखौ मा माखासे थुलुंगाखांहोनाय बेबायदि मोनो आरो दा जोंहा बैसागुआवहाय गिबियावनो जोङो मा जानाया जोंना गाहायथार होमबा गोखा गोखै ओंख्रि जानाया बियो बैसागुनि ओ मोनसे गोनांथार आयदा आरो गोदान बोसोराव जानाया जाहाथे बेमार आजारा